नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना? औ खुलुमबाय नोंथां गोजोन बेलासि नोंथां
औ नोंथांसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलनायखौ बावहरनाय थाबाय ओ नोंथा थांजों आङो जोंनि जे ओ गोदोनि बे दोरोङारि आदब खायदा बाहायनानै आबाद मावनाय बेनि सायाव नोंथांनिफ्राय आं एसे मोन्थिनो लुबैदों आरो ना नोंथां बे आयदानि सायाव नोंथाङा फोरमायथि नो हागोन ना?
औ नोंथां औ। अब्ला नोंथाङा खोनासंदो
औ औ नोंथां
दा जोंहा गोदोनि आबाद मावनाय होनोबाथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो आबाद मावनानै जोंना बर' हारिया आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि बा नाहा मैया थांनानै जाग्रा मोनसे हारि। दा जोंनि गेजेराव ओ मा जायो ओ आबादा मोनसे ओरैबायदि मैखोम जायगा लायो जे जेखौ जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला आबाद नङाब्लानो ओ जोंनि गेजेराव मोनफ्रोमबो उम माबायानो जेन'बा जोंनि जानाय बा थांनानै थानाय बेफोरो जोंनाव ओ जाफुंनाय नङा आरो। दा आबाद गोदोनि दिनाव ओ आबादखौ माबोरै मावोमोन होनबा ओ जोंनाथ' गोदोनि दिनाव जेन'बा ओ बांसिन सुबुङानो हाल खदाल बिदिनो मोसौ नांगाल बेफोरबायाददि मावोमोन दा गोदोनि दिनाव जोंहा आबाद मावनो थाखाय बांद्राय बिदि ओ दानि बायदि माबा गैयामोन जेन'बा ओ राहा लामा गैयामोन बा मा होनो बिदिखौ जोंहा मावनो थाखाय बांद्राय सुबिदा गैयामोन आरो। गोदोनि दिनाव खालिबो ओ जोंनि गेजेराव जोङो आबादखौ मावनो थाखाय। आबादखौ जों खालि जानो थाखायल' मावोमोन जों बांद्रायसे फालांगि खालामनो जोङो बिदि माबा खालामनो फालांगि खालामनो फाननो बिदिखौ जों बांद्राय नुवामोन। नाथाय आथिखालाव जों बिदि बेखौ नुनो मोनसै आरो बयबो मानसिफ्रा फालांगि खालामनो थाखाय आबादखौ मावो दा गोदोनि दिनाव जोङो माबोरै मावोमोन होमबा जोंहा गोदोनि दिनाव बयहाबो ओ बांसिन सुबुङानो गावबा-गाव गावबा-गाव न'आव उम हा आबाद मावनो हा थाखासैमोन। दा हाखौ जोङो ओरैनो दोना लाबानो बिथांमोनहा गाव गावसोरनो ओ दुखु खस्थ'जों गेजेरजोंबाबो बिथांमोनहा आबादखौ मावोमोन। दा गोदोनि दिनाव आबाद मावनाय होनब्ला जोंहा हासारनि खेथ्रआव होनोब्ला ओ गोदोनि दिनाव जोंनि सुबुंफोरा गोबां माखासे हासारफोर बाहायोमोन। उम हासारफोर बाहायोमोन जेरै दानि जुमावथ' दानि दिनावथ' रासायनारि हासारखौ नुनो मोन्दों नाथाय गोदोनि दिनाव बिदि रासायनारिक हासार गैयामोन गोदोनि दिनाव खालिबो ओ मा होनो ओम मोसौ खि बोरमा खि बिदिनो मैसो खि बेफोरखौ‌ बो बांसिन बाहायोमोन आरो जोङो माखासे ओ बिलाइ माबा माबि बेफोरखौ फेसेवनानै बानायोमोन आरो जोंहा मोनसे हासार दंबावो ओ खानस्रि खिनि हासार जोङो खानस्रिख्रिनि हासारखौ मारि बानायो होमबा खानस्रिखौ मोनसे जायगायाव जमा दोन दोननानै बे खानस्रिफोरखौ बे हायाव बिसोरखौ ओ खिहोयोमोन बा खुरहोयोमोन आरो बेयो मोनसे जोबोद मोजां हासार जायो। खानस्रि हासारा जोंनि थाखाय जोबोर मोजां हा जाय जोंनि ओ बुहुम बिखायाव जेबो गाज्रि गोहोम खोख्लैया आरो। दा बेफोरखौ होनानैसो जोंनि सुबुंफ्रा गोदो आबाद मावोमोन आरो हाफोरखौ हालौवनाय होनब्लाथ' जोंहा ओ मा खालामो जेन'बा हाफोरखौ हालौवनायाव जोंहा मोसौ नांगाल बेफोरजोंनो मोसौ-मैसो बेफोरजों हालौवोमोन। जोंनि दिनाव ओ बे समाव गोदोनि दिनाव मानसिफोरनियाव बयनावबो मोसौ मैसो बे हालिथि हालि थाखायोमोन आरो जायनि गेजेरजों बिसोरो बेजों हालेवोमोन आरो जोंहा बिदिनो उम दैनि दै जगायनाय होनोब्ला गोदोनि दिनाव एथ' बिदि जेन'बा स्प्रे मेसिन माबा मेसिन बाटारफ्लाइ मेसिन बिदि गैयामोन जोंहा जाम्फै दंग'नि गेजेरजों गेजेरजोंनो जों दैखौ रोगानानै लाङोमोन दा जोंहा गोदोनि दिनाव बिदि मेसिन बा म बिदिखौ जों मोननो थाङामोन जायनि थाखाय जोङो आबाद। मावनाया जोंना जोबोद मोनसे साधारन भाबैनो जोङो आबादखौ मावोमोन। दा जोङो बे समाव जोंनि आबादाव बेयाव ओरैबायदि मोनसे आबाद जाययाव जोंनि जाब्लाबो जोंनाव जेबो ओ माबा जाया गाज्रि गोहोम खोख्लैया ओ ओम बा जोंनि देहायाव ओ जेबो गाज्रि ओ गोहोम खोख्लैया बिदिमोन आरो। राथाय जोङो दा नुनो मोनदों जोङो बांसिन सुबुङानो ओ बिदि मुलि होनाय मैगं थाइगंफोरखौ जानानै बिस्थांमोननि ओ देहायाव लोमजानाय साजानाय जों बेखौ नुनो मोन्दों। नाथाय नामा जों बुंनो थाङो गोदोनि मानसिफोरा बेफोरबायदि ओ मोनसे मोजां आबादफोरखौ मावनानै गावसोरनो जानानै बिसोरो गोबाव जोरनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो बिसोरनाव बोलोआबो बांसिन थायोमोन। मानो होनना बुङोब्ला बिसोर बिथांमोना ओ बिथांमोन जानाय मैगं-थाइगं आबादफ्रानो मोजां रोखोमै मावजोबखानाय बा बेयाव जेब्ला हासार थासार होनाय गैया जायनि थाखाय बेखौ जाब्लाबो ओ बिथांमोननि गेजेराव जेबो लोमजानाय निसा जानाय बेखौ जों नुनो मोनामोन आरो। दा ओम जोंहा आबाद मावनायाथ' ज आथिखालाव सोलायबाय बेखौथ' जों नुनो मोनखाबाय। दा गोदोनि दिनाव जोङो जोबोद सादारन भाहाबैनो जोङो आबादखौ मावबोदों। जेरै जोङो उम माइ गायनाय बोथोराव जोङो नांगारजों हालेवदों, मोसौ जों हालुदों मानसिफ्रानो खस्थ' खालामदों बिदिनो सबाय आरि फोनायफ्राव जोङो सबाय, बेसर बुंला बेफोरबायदि फोनायावबो जोंनो मानसियानो हालेवदों मोसौ मैसोखौ लानानै हालौदों, नांगालजों हालौदों। दा बेफोर मोनसे जोंनि ओ दोरोङारि जोंनि मावनाय दांनायजों जोबोद सोमोन्दो गोनां। दा आथिखालाव बेफोरो गोमालांनो हमबाय। जोङो आथिखालाव ओ दैज्लां बोथोरावबो जोङो मोसौ हालि हुरननायखौ जोङो नुनोनो गोब्राबसै, बा बयबो सुबुंफ्रा गावबा गाव समखौ लस जायालाबानो थाब थाब खामानिफ्रा जाजाजोबनो लुुबैनानै बिसोरो बिदि मोसौखौ हालौनायखौ ज्राब गारनानै ट्रेक्टर आरिजों हालौनायखौ नुनो मोनदों आरो। दा नोंथाङा आथिखालनि बे जा सोलायदों बिनि बायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां, जे नोंथाङा गोदोनि दोरोङारि आदब खायदाजों आबाद मुवानि सायाव एसे जि फोरमायबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम गिबियावनो साबायखर बावनो सानो। थिग बेबायदिनो आथिखालावहाय मा बे दोरोङारि आदब खायदाखौ बाहायाबालानो जोंहा मा बिगियानारि आदब खायदाखौ बाहायनानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। जे आथिखालाव मा मोसौनि सोलाय ट्रेक्टर बायदिसिना हालेवनाय, बा जेरैहाय जोङो बेेसे बोथोर बायदिसिनाखौ होआबालानो मा रासायनारि हासारफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो। जोंहा ओ बे आबाद मावनायखौ बा बिगियानारि आदबजों आबाद मावनायखौ मा होनो जोंहा बायलजिकेल बा केमिकेल बेफोरबायदि ो ओ बायदिसिना माबानानैहाय ओ लगायनानैहाय जोंहा आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां। ओ आथिखालाव मा ओ जोंहा आबाद मावनो थाखाय हानि माबाखौ नायग्रोयो बे हाया मा थासारियाव दं बे हायाव मा जागोन बेफोरखौ जोंहा मा ओ नायनो थाखाय बेखौ लेबरेटरिफोरावहाय जोंहा हरनाय जायो आरो ना नोंथां। बेबायदिनो बेयाव हरखांनायनि थाखाय उनावहाय बेयाव मा हासार होयोबा हाया मोजां जागोन मा आबादजों बेखौ मावोब्लाथाय बे साबसिन फिथाइखौ मोननो हागोन बेफोरखौ जोङो ओ लेबरेटरिफोरावनो आनजाद नायग्रोखांनायनि उनावसो जोंहा बेखौ आबाद मावनाय जायो आरो। ओ जोंनि ओनसोलाव एसेबांखि बेफोरबायदि ओ बिगियानारि आबाद मावनाया एसेबां जौगायाखै जों नुनो मोनदों। जौगादोंब्लाबो गोबो खम बिबांनि आरोना। गुबुन हादोरसा जेरै पान्जाब हारियानाफोराव जों नायोब्ला बिसोरनि ओनसोलावहाय गोबां बिबांनि ओ दो आ बिगिनारि आबादनि जे मावनाय बेयो हाबाफारिया माने जौगाबाय होनना बुंनो हागोन आरो। नोंथां बिसोरनाव गोबां गिदिर गिदिर ओ गारि मथर बा ट्रेक्टर बायदिसिना हालेवग्रा मुलि सारग्रा माखासे मेसिन बा हाग्रा दांग्रा दै सारग्रा बिब्दिनो ओ आबादखौ हाग्रा बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि माबाया मेचिनफोरा बिसोरनियाव दङो आरो ना नोंथां। ओ बेखौ बुंनो थाङोब्ला गोबां ओ बिसोरनो जौगानायखौ जों बुंनो हायो। नाथाय जोंनि ओनसोलाव माबायदि जोङो बिगियनायनि आदबजों आबाद मावो होन्ना बुङोब्ला जोंहा थ ट्रेक्टरजों हालेवनाय बेनि उनावहाय जोङो ट्रेक्टरजोंनो माइ गायनाय बेदिनो जोंहा ट्रेक्टरजोंनो आलि दाननाय बेफोरो आथिखालाव जोङो नुनो मोनसै आरो थिग बेबायदिनो जोंहा माइ आबादावहाय फैखांनायनि उनाव जोङो हासार बे हासारखौ जों मा रासनानै हासार सारखौ बाहायो जेरैहाय जे इउरिया पटास बेफोरबायदिखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो बिदिनो एम्फौ फोथैग्रा मुलि हिसाबै जों मा बाहायो माखासे एम्फौ फोथैग्रा मुलिखौ बाहायो हाग्रानि थाखाय हाग्रा थैनायनि मुलिखौ बाहायो बेफोरखौ जोंङो बाहायनाय नुनो मोनदों जायनि थाखाय हायाबो जोंहा गाज्रि जालांनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेजों लोगोसे हा गुबुंनाय आरो दै गुबुंनायाबो बेफोर मुलिफोर हासारफोरखौ बाहायनायनि जाउनाव गाज्रि जालाङो जायनि जाउनाव मा दैयाव थानाय बा हायाव थानाय जिब जिबिफोराहाय मा जायो थैयोबा गोमालांनो हमगासिनो आरो लासै लासैनो थिग बेबायदिनो जोंहा आबादखौ जे जोंनि माइ आबादखौनो बुंनोसै आं माइ आबादखौ जोङो हानो थाखाय गोदोनि समाव सुबुंफोरा ज' ज' लोगो नांनानै खासि लानानै थांनानै माइ आबादखौ हानाय जायोमोन आरो न' लाबोनो थाखाय बावखा बायदिसिनाखौ जोंना लांफानाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव मा बेफोरखौ जों खेबसेयैनोहाय मेसिनजों हानानै जायखौ जों कम्बाइन मेसिन होनना बुङो बे कम्बाइन मेसिनजों हानानै जायगायावनो मारा होखानाय जाखायो आरोना नोंथां बिदिनो जिगाबा आलादा आरो बेबायदिनो जोंहा मा ओ जे माइनि फिथाइ बियो आलादा गलांनानैनो बेखौ जमा खालामनानै ट्रेक्टर बायदिसिना जों रोगानाय जायो आरो बेहाय जेबो सुबुंनि खस्थ खालामनांगौनि गोनांथियानो गैया होनना जों बुंनो हायो आरो बेफोरो आदबजों जोंहा मा खम समनि गेजेरावनो जोंनि माइ आबाद मावनाय बा माइ आबादनिफ्राय दिहुथाइ मोननाय बेफोरखौ जोङो लाबोनो हायो आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा ओ मारा होग्रा दंखायो ट्रेक्टर गोदोनि समावदि जोङो मोसौजोंबो मारा होयोन बिनि उनाव एसे सोलायनाय ट्रेक्टरफोरजों मारा होग्रा नाथाय आथिखालाव मा ट्रेकटरजों मारा होयो क्टरखौ जोङो माथ्र बेनि इन्जिन जोङो स्टार खालामनानैल दोनो आरोना नोंथां ओमफ्राय बेयावहाय मा जाखायो उनफारसेहाय मारा होग्रा मेसिन थाखायो बेयो गिदिंबाय थायो बेहाय माखासे ओ फोथारफ्राय लाबोन जे जोंनि माइनि फुरथि बा बजा दांग्रिफोरखौ जोङो बेहाय सोयै सोयै होनानै बिदिनो जोंहा माराखौ होनाय जायो आरो माबेबा समावहाय जोंहा गोबां जोंहा गोबांसो जौगाबायबो जोङो बुंनो हागोन मानो होनो जोंहा गोदोनि समावहाय दै होनो थाखाय गोबां खस्थ जायोमोन। आथिखालाव दै होनो थाखाय जोंहा ओ पावार पाम्प दंखायो, पावार टिलार दंखायोबा बिनि साबसिन ओ गावबा गाव ओ दै गलांग्रा अटमेटिक दै गलांग्रा बेफोरबायदि मुवा बेसादफोरखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो आरो स्प्रे मेसिन बे स्प्रे मेसिना गोदोनि समाव मोनसे स्प्रे मेसिन दङमोन। जाय समावहाय आखाइजोंनो सानानैहाय होनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव मा मटरजों ओंखारनाय जाबाय मोनसे सुइस होबानो बे हारसिंनो स्प्रे मेसिना हारसिंनो जे मुलिफोरा गलांबाय थाखागोन नोंथाङा आखाइजों फिदिं फिदिंल होनो नांगौ आरो ना नोंथां। बेफोरबायदिखौ जोङो आथिखालाव मोननो हाबाय आरो बेफोरजों बांद्राय आबाद मावदोंब्लाबो जोंनि मा देहाया फारसेथिं खहा जालांगासिनो बांद्राय मुलि हासार बाहायनायनि जाउनाव जों बेनि फिथाइफोरखौ जानाय बा आबाद मावनायावनो समावनो जों बेनि मुलिफोरखौ मोनजाफ्लांनाय बेफोरजोंनो जोंनि देहाया गोबां जालांगासिनो आरो नोंथां नोंथां दा जोंहा समाबो जाबाय जे जोंनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै सावरायनाय बेखौ बेखिनियावनो दोनथलायसै नामा नोंथां
जागोन नोंथां ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां आसा खालामो उननि समाव लोगो मोनगोन नोंथां। दे नोंथां दे। औ